हेल खोनादोंना नोंथाङा? ओ नोंथाङा दा मा खालामदों
अ नोंथां आंथ दायो जेबो खालामथवाखै ओरैनो जिरायनानै दं आंङो।
अ आच्छा आच्छा होमबा गिबि गिबियावनो आंङो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ आंङो नोंथांनिसिम जासिहरगोनाय जाबाय।
औ औ
दा नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आङो दान्दिसे सम नोंथांजों जि जोंनि बर' हारिनि जि बर'फोरा जि ओ जिब जुनार फिसिनाय बे जिब जुनार फिसिनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा नों नोंथांजों?
औ नोंथां हागोन दे आं दायो जेबो खालामथ'खायाखै नोंथाङा सावरायनो हागोन आंजों।
अ आदसा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। दा बिदिब्ला जोङो सावरायदिनि। दा गिबि गिबियावनो आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदोंदि जे नोंथां मोननिथिंजाय एबा नों ओ न'खराव मा मा ओ जिब जुनारफोरखौ फियो बा नोंथां मोनथिजों मा मा जिब जुनारफोरखौ फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आरो बेफोरनि सायाव जि फाननानै रांफोर आरजिनो हायो नामा बेफोरनि सायाव।
नोंथां ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा गिबि गिबियावनो बा जोंनि ओनसोलावहाय
औ
अमा अमाखौ फियो ओम
औ
बोरमा मोसौ ओमफ्राय खायफा खायफा सुबुंफोरा मैसोबो फिसि मैसो फिनायखौबो नुनो मोनो। नाथाय बहुत खम आरो ना ओमफ्राय लोगोसे ओ‌ गराइफोरबो फिसिनायखौ नुनो मोनो खायफा खायफा न'खरावहाय।
औ
औ ओमफ्राय माने ओ बर' आइजोफोरा बांसिनानो ओ अमाखौ फि सिनाय जायो आरो दाउखौबो फिसिनाय जायो। बर' सुबुंफोरा ओमफ्राय जोङो बेफोरो ओ अमाफोरखौहाय फिसिनो थाखाय जोंहा एसे खस्थ'बो जायो ओ मानो मानो होनोब्ला अमाया गोबां आदारखौ जानो हायो। अ-अमानो जोङो आदाराव ओ गुन्दै दा बे गुन्दैखौ जोङो होनाय जायो आरो लोगोसे थास'फोरबो होयो । ओमफ्राय ओ न'नि जा जाखोन्दा खालाय बेफोरखौबो होनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं गारनाय बेफोरखौबो माने अमानो होनाय जायो आरोना संनानै
औ
इनिफ्राय जों बे अमाखौ माने फाननो थाङोब्ला जोंहा मासे अमाखौ ओ गिदिर अमाब्ला बे उम खमैबो माने बेखौ नैजि नैजि रोजानि बारा मोननो हागोन आरो ना । ओमफ्राय बिथिं जोङो मोसौफोरखौ बुंनो थाङोब्ला मोसौआथ' जोंनो मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो नोंथाङा नोंथांआथ' मिथि
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
फिसा होनानै गावनि जोलैखौबो बारायो, जायनि थाखाय फिसिग्रा न' खरा ओ
मुलाम्फा गोनां जायो औ नोंगौ नोंथां ।
औ ओमफ्राय लोगोसे ओ मोसौखौ जोङो मोसौ दामब्राखौ जोङो बा गोदोनि सुबुंफोरा हालेवनायावबो बाहायोमोन माइ होरि गायनायाव मानायाव बेफोराव
औ नंगौ
औ लोगोसे माबा मोनसे माल माथा लां-लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखायबो गोदोनि सुबुंफोरा बाहायोमोन ।
औ नंगौ
औ ओमफ्राय मोसौआ आदारफोरनि मादावहाय गांसोखौनो जायो आरो । दौरि जिगाब जायो माइ जायो ओमफ्राय माखासे हाग्रानि गांसो बेफोरखौ जायो आरो मोसौआ।
औ
औ ओमफ्राय बे मासे मोसौखौ जोङो फाननो थाङोब्ला बे खौबो नैजिबा रोज रोजा बा थामजि रोजा बेफोरबायदि फैसा जोङो मोननो हायो जोंनि ओनसोलथिंजाय।
औ नंगौ।
फोरनि मादाव बुंनो थाङोब्ला मासे लकेल दाउ बे ओ लकेल दाउखौ जोङो फाननो थाङोब्ला ओम एक केजियावहाय ओम थामजौ नामाथाय जोंनि ओनसोलाव आं बेखौ मोजां मिथिथ'ला आरो।
औ जोंनि ओनसोलाव ब्रैजौ औ।
ओमफ्राय लोगोसे बर' सुबुंफोरा हांसोबो फिसियो हांसोखौबो फाननानै जों गोबां फैसा मोननो हायो जायनि थाखाय न'खरनि नां गौ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै गावनि जिउखौ मोजाङै खुंसिननो हायो अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो जे नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा जिब जुनार फिसिनाय जायो? बर' सुबुंफोरा ओमफ्राय बेजों फैसा खामायनानै ओ मा मा गावनि लुगैनायफोरखौ सुफुंनो हायो?
दा बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायदिनि जोंनिथिंजाय जोंनि ओनसो सोलाव माबायदि दा जोंनि ओनसोलाव नोंथां नोंथांमोना दा जेरैबायदि बुंदों नोंथाङा जोंनिथिंबो बिदिनो फिनाय जायो जोंनि ओनसोलावबो गोबां दाउ अमाफोर फिनाय जायो। न'खर न'खर दाउ हांसो अमा मोसौ आथिखालाव थ' मैसोखौ नुनो थांलिया बारु दा जोंनिथिंजाय गोबां माने न'खर बिदि न'खराव बिदिनो। बोरमा फिसिनाय जायो। आरो गोबां बे बोरमाफोरखौबो फाननानैहाय रांबो आरजिनो हायो। अमाफोरखौ फाननानैहाय रांफोरबो आरजिनो हायो आरो ओ दाउ हांसो जोंनिथिंजाय दाउनि बेसेना से केजियावहाय ब्रैजौ रां आरो हांसो मासे नि दामा जोंथिं बाजौ द'जौ। बेफोरबायदि लायो दा बेनिखायनो बेफार फालांगियावबो जोंनिथिं मोजां जानायलाय गोबां हांसोफोरखौबो दाउफोरखौबो न'फोराव फिसिनानै फाननाय जायो आरो न'खर सुंथानायाव गोबां माने सुबिदा गोनां जायो आरो दा बिनि थाखायनो फियो आरो आरो न'खर न'खर जोंनि ओनसोलाव गासैबो न'खरफोरावनो दिनै अमा फिसिनाय आरो बोरमा फिसिनायखौ नुनो मोनसै मानोना अमाया खस्थ'सिन नोंथाङा दहायनो बुंलांखाबाय नोंगौ दिनै अमानि आदार नागिरनो थाखाय फाय जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो गिदिंनानै दिनै थास' हानांगौ जायो आरो गुन्दै नागिरनांगौ जायो। बेफोरबायदिजों फिनो गोनां जायो आरो खस्थ' खालामब्लासो फिथाइखौबो मोनो जों गोबां खस्थ' खालामनो हायोब्ला अमाखौ जोङो गिदिर गोलाव खालामनो हायोब्ला अमानि बेसेनाथ' आरो दहाय नोंथां बुंलांबाय जोंनिथिंबो बिदिनो नैजि रोजानिफ्राय लानानै थामजि रोजासिमहा लागै जोङो मासे अमानिफ्राय रां मोननो हायो आरो आरो बोरमाफोरबो जों थिंजाय जोंनि ओनसोलाव गोबांहाय फिनाय जायो बोरमाफोरनि थाखाय एसेबां खस्थ' गोनां नङा होननानै जोङो साननो हायो। मानो होनोब्ला बोरमा हारिया जाहैबाय गां जाग्रा जोङो बारियाव हगारनानै दोनोब्लानो बियो गावनो मालाय बेरायनानै जायो बिनि थाखाय जोङो गुबुन नागिरनानै बा आदार नागिरनानै जों लाबोनानै होलायनोबो गोनांथि जोङो जाया आरो हाबा हुखाफोर खुङोब्ला दिनै अमाफोरखौ सिथारनानै जाहोनाय जायो जानाय जायो बेबायदि आरो बेनिफ्राय बेफार फालांगियावबो जोङो मोज जां होननानै साननो नांगोन। आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि फायखारिफोर जायखौ बुङो जाय लानानै थांग्रा बेफोरबायदि फायखारियाबो गोबां जानायलाय जोङो माने न'खरफोरावबो गोबां दाउफोरबो फिसिनाय जायो आरो। दा बैफोरबायदि दाउफोर फिसिनायनिफ्राय बेफोरखौ फाननानै जि रां मोननाय बे फोरजोंनो न'खरफोरखौ मोजाङै सोलिनो हायो आरो दा बेनिखायनो ओनसोलाव जोंनिथि गोबां दाउ-अमा फिसैयो आरो। न'खरसेयावनो अमाफोरखौ दिनै मानै माथाम गाहामसिम लानाय जोङो नुनो मोनसै। आरो ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियावबो गामिनि साखाथियावबो जोङो अमानि मोनसे फार्म खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसै। दा बे अमानि फारामाव दिनै दसथानिफ्राय लानानै फन्द्र'था गाहाम जों दिनै अमा फिसिनायखौ जोंङो नुनो मोन मानोना अमानि फालांगिया बो गोबां मोजां, नाथाय मोनसे गिनो गोनां जोंहा सम सफैयो। जेरै माब्लाबा बेराम आजारबो जायो नङा होमबा दा बैफोरबायदि बेराम आजारनिफ्राय जोंङो ओ बास फासायनो थाखाय बेराम आजारनिफ्राय बारग'होनो थाखाय जोंङो गिबि गिबियावनो बेराम आजार सफैयैनि सिगांनो जोंङो माखासे भेक्सिनबो जोंङो होनानै दोननो गोनां जायो आरो दा अब्लाना जोंङो मा खालामनो हायो बेराम आजारनिफ्राय जोंङो बारग'होनो हायो आरो बेरामा जायोब्लाथाय गोबां खहा जायो नालाय बेनिखायनो जोंङो सिगाङावनो बेराम होबथाग्राखौ जोंङो बाहायनो गोनां मोजां जायो आरो बेबायदि आरो नोंथां दा होबा जोंङो गोबां खोथाबो मिथिबाय नङा होमबा नोंथाङाबो नोंथां मिथिंजायनि जिथुनाखि दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दैबो फोरमायबाय दा आंबो नोंथांनो खिन्थाबाय दा बेनि ओंखायनो जों मिथिनो मोनबाय नोंथांमोन ओमफाय माबायदियै फिसियो जोंथिं माबायदियै फियो माबायदि गोरोबलायनाय आरो गोरोबलायै दङ। जों बेखौ मिथिनो मोनबाय नङा होमब नों थां दा जोंङो बिदिब्ला जोंनि दिनैनि जि जिथुनाखि दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै सावरायनाय। बे सावरायनायखौ जों बे। बेखिनियावनो दोन्थ'दिनि नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां आं। नोंथांजों दाउ अमानि फि। सायावायाव। खिनायनि सायाव साव रायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय। औ अब्ला दे औ दे दे
औ।